हेल नोंथां।
औ औ नोंथां खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां।
अ ओ नोंथाङा ओरैनो दा मा खालामनानै दं?
औ दङ बिदिनो नोंथां मबाइल नायगासिनो।
अ नोंथांजों आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै फनखौ खामनाय जादोंमोन आरो ना सावरायजागोन ना
औ नंगौ नोंथां थारैनो
अ बेह जाबाय बैसागु नोंथाङा बैसागुखौ नोंसोरनि जाय ओ ओजोआ मा माबोरैहाय फालियो बेनि बागै फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ नोंथां नंगौ थारैनो ओ बैसागु बुङोब्ला जोंना बैसागुआसो जोंनि बर' हारिनि मोनसे एंगार हायै फोरबो नङा होनबा नोंथां।
औ औ।
औ थिग बिबदिनो जोंहा बैसागुआ बैसागु फैनाय लोगो लोगो जोंहा जोंनि सुबुं माहारिया गासिबो रंजाखाङोबा रंजानायजों मुसिफावो थिग बिबदिनो जोंहा मिथिंगा बा दाउसिन दाउला जिब जुनारफोराबो जोंहा बैसागु सम बेब्ला गाससिबो रंजाखाङो मानो बुङोब्ला जोंहा बैसागुआ जोंहा मिथिंगा जासट सोमोन्दो गोनां बा आबादजोंबो सोमोन्दो गोनां नङा होमबा नोंथां
औ औ खोनादों
औ जेरै जोंहा बैसागु सफैनाय लोगो लोगो जोंहा दंफां लाइफांफोरा गोरलै गोरलै बिलाइ खिलिना खिलिनायजों लोगोसे सोमखोर औ बिलाइजों समायखौबो लोगोसेनो जोंहा अखा गोदान हाजेननाय लोगो लोगो जोंहा जिब जुनारफोरा गाससिबो गोजोननाय मोनो
औ थिग बिब्दिनो औ औ बैसागु बुङोब्ला जोंहा बैसागुखौथ जोङो बिदिनो से दान गाहाम जोङो मानिना लानाय जायो बेनि गेजेरजोंबो जोङो गुबै बैसागुखौ जोङो स्नि सान फालिनाय जायो आरो नोंथां औ आरोबाव जोंहा बैसागु बुङोब्ला जोंहा बैसागुआ मोननै मोननै रोखोमाव रानो जोङो जेरै मोसौ बैसागु बा मानसि बैसागु औ थिग बिब्दिनो जोङो औ गिबियावनो जोङो मोसौ बैसागो फालिनाय जायो। जोङो मोसौ बैसागोखौ जोङो सैथो दाननि जोबनाय जाय जोङो दमासि बुङो जों बै सानखालि जोङो फालिनाय जायो आरोखि नोंथां।
औ औ।
औ जोङो बैसागुखौ जोङो गिबियावनो ओ मोसौखौ थुखैनाय जायो जेरै जोङो बै सान खालि जोङो मोसौखौ जोङो थुखैनो थाखाय जोङो बिदिनो ओ हालदै थाव बा पानिलाव बिदि लानानै आरो लोगोसे थाराय बिलाइ बा बिलाइफोरजों जोङो मोसौखौ थुखैनाय जायो जों बैफोरखौ गिबियावनो बुथुमनानै जोङो फिसा फिसा महराव जोङो हानाय जायो। आरो लोगोसे जोङो मोसौफोरनो गानहोनो थाखाय औ मालाबो सुनाय जायो। बेनि उनाव जोङो मोसौखौ ओ दैमा दैसा बाहा फोरावनो जोङो थुखैनानै बैफोरखौ जोङो हाना लानाय फिसा फिसाखौ सारना होनानै मोसौनि मोदोमाव जोङो दिगिलिथि बिलाइजों जोङो बुनानै जोङो दोंसे जोङो सल' रोजाबनाय जायो आरो जों गोदोनिफ्रायनो जोंङो आबै आबौ औ मोननि समनिफ्रायनो रोजाबबोनाय जेरै लाव जा फान्थाव जा बोसोरे बोसोरे बारिबाय था बिमा गायदे गायदे बायदि दाजा होननानै बेनि उनाव जोङो औ मोसौखौ थुखैखांनायनि उनाव जोङो जा माला सुनाय जोङो बेखौ गानहोयो मोसौनो बेनि उनाव जोङो ओ मोसौखौ आरोबाव जोङो खान्था बा सारायनि हांगार हल'नानै बेयाव थाव गुबै फोननानै जोङो मोसौनि मोदोमाव फोननाय जायो जोङो मानो फोरों होनना बुङोब्ला जोङो मिथिना मोनो बिदि फोनोब्ला जोङो गोदो आबै आबौमोननि फोथायनाय जोंहा हाग्रानि मोसा बा लख्रा सियालफ्रा मोसौफोरखौ अरनो हाया बा जानो हाया होननानै आरोखि
औ औ नंगौ।
औ बेनि उनाव जोङो मोसौखौ बै सानखालि दुब्लि फोथाराव जोङो उदाङै हेंगारना हरनाय जायो बेनि उनाव जेब्ला मोनाबिलि सम जाबाय औ जोङो मोसौफोरखौ लाबोनानै जोङो ओ मोसौ गलियाव आलारि सावनानै जोङो सौनो गोदान फागाजों जोङो खानाय जायो जोङो गोजान फागाफोरखौ गाननानै जोङो मोसौनो गोदान फागा होनानै जोङो खानाय जायो आरोखि नोंथां। थिग बिबदिनो जोंहा मोसौ थुखैनाय बा मोसौनि नेम खान्थिया बिदि जोबनानै थाङो। लोगोसेनो जोङो आरोबाव मोसौ थुखैखालिनो जोंहा गोखा गोखैबो बा खुंखा बिदिनो जानाय लोंनाय जौ बिदै बा अमा बेदर जोङो बिदिबो जों जानाय जायो। आरोबाव जोंहा हाग्रा बंग्रानिफ्राय मैगं जेरै जोङो सेजौ थाम बा सेजौ स्नि बिदि मैगं थाइगं जोङो बुथुमना जायो आरोखि नोंथां।
औ औ नंगौ।
औ जोङो मिथिनानै मोनो जोंहा गोखा गोखै बिदि जायोब्ला जोंहा ओ सानाय सुनाय बा बेमार आजारनिफ्राय जोङो आरो मोनो आरो नोंथां औ लोगोसेनो जोंहा मोसौ बैसागो बा बिदिनो गोखा गोखै जानायफोरा बिदिनो बारलाङो। बेनि उनाव जेब्ला जोंहा से खालार सफैयो अब्ला जोंहा बैसागुनि से खालाराव औ गासैबो जोंहा औ फुङावनो दुगै लोबै बिदिनो ओ बाथौ गुदियाव बा बिदिनो जोङो आर'ज गाबनाय जायो आरो। गासै न'खरनि ज' लोगो नांनानै जाहाथे जोङो गासैबो मोजाङै थांना थायोबा गोजोन न'खर दालांनो हायो बा जोङो बेमार आजारनिफ्राय जोङो रैखाथि मोनो बा जोंनि गोदान बोसोरा मोजाङै मोजाङै बारलांखो होननानै बेनि उनाव जोंहा बै सानखालि जोङो नुनो मोनबावोदि जोंहा उन्दैफोरा गेदेरफोरखौ खुलुमो बा गेदेरफोरा उन्दैफोरनो मान होयो लोगोसेनो बोरबो होयो थिग बिदिनो जोंहा से खालाराव जोंहा बिदिनो आर'ज गाबनायबा बिदि मान होनाय आइ लानाय जोंहा बारलाङो आरो थां थिग बिदिनो जोङो आरो औ खायफा गामिफोराव जोङो नुनो मोनबावो जोङो बै सानखालिनो मोसा मोना मोना समाव मोसानो ओंखारलांनाय आरो नोंथां औ बिदिनो खायफा गामिफोराव जोंहा नै खालारनिफ्राय मोसायो जोंहा मोसानायाथ' गोदोनिफ्रायनो जोंहा मोसाबोगासिनो मानो होनबाबो जोंहा बैसागुआ जोंहा गुबैयानो जाहैबाय जोंहा रंजानाय नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
औ औ थिग बिदिनो जोङो बैसागआव बिदिनो गामि खाथि खालाफोराव जोङो रंजानो बा मोसानो ओंखारलाङो नाथाय जोङो गोदोबा दानि फैसाागखौ जों एसे फारागखौ जों नुनो मोनो बा गोदो जोंना जानो हागौ बांसिनानो आबै आबौमोना गावनि खुगाजोंनो सल' खननानै बा बिदिनो जोंहा दाम जुम देरा जेरै खाम जथा सेरजा सिफुं बिदि लानानै मोसायोमोन नाथाय जोङो दानि समाव एसे जोङो फारागखौ नुनो मोनो जायहा जाहैबाय जोंहा खायफा सेंग्रा सिख्लाफोरा जोंहा बिदि मोसानायाव जोंहा बिदि ओ सल' खननानै बा खाम जथाफोर लानानै मोसा बा बिदि ओ रेकर्ड दिं बा अ अदिअ बादि देग बक्सफोरखौ लाना मोसानायखौबो जोङो नुनो मोनो आरोखि नोंथां।
औ नंगौ।
औ लोगोसेनो जोंहा ओ बैसागु बोथोराव बिदिनो स्नि सान मोसानाय जायो आरो ना खायफा गामि फोराव बा दिन ब्रै दिन बिदि मोसायो। औ बिदि मोसानानै जेब्ला जोङो जोबनायाव जोङो मागिनानै मोननाय रां रुफा बा माइरंखौफोरखौ जोङो ज' बुथुमनानै जोङो जोबनायाव जों गामिनि गाैबो ज' लोगो नांनानै बेखौ ओंखाम जानाय जायो आरो लावखार ओंखाम जानाय जायो
औ
बे सानखालि जोंहा गाससिबो ज' रंजा बाजा जौ बिदै जेरै माइब्रानि माथानि जौ लोंनानै गासैबो जोंहा जयै औ लावखार ओंखाम जानाय जायो। थिग बिब्दिनो जोङो बैसागु मोसानाया जोबलाङो आरोबाव जोंहा बैसागुखौबो बिदिनो गाजा गोमजायै जोङो बिदाय होनाय जायो आरो नोंथां जोंनि ओनसोलाव जेरै मोनाबिलि समाव बिदिनो ए बिथांमोनखौ लिंहराबा बिदिनो फाव खालामनाय। फोरखौ लिंहरनानै औ थिग बिदिनो जोंहा बैसागुखौ जोङो बिदाय होयो। ओ बिदिब्ला नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां नोंथांनि सोलाव बैसागु बोथोरखौ माबायदिहाय खुंनाय जायो।
औ औ हागोन ओ जेरै नोंथांमोननि जाय जेरै बैसागुखौ फालियो बेफोरबायदिनो जोंनि एखेैनो फालिनाय जायो आरो ना। थेवबाबो आं नोंथांनि सिगाङाव एसे फोरमायना होबावनो सानदों। बैसागो बुङोबा जेरै रंजानाय ओ फोरबो मा नङाबा लोगोसेनो बे जोंनि गोदान बोसोर आरोना। ओ बे बैसागोआव जोंना गिबि बैसागा जाहैबाय मोसौ बैसागो ओ बेनि उनाव मानसि बैसागो। गुबु मोसौ बैसागुखौ जोङो ओ सैथो दाननि जोबथि दिन बे दिननि खालिनिफ्राय जोङो मोसौ बैसागुखौ फालियो बे मोसौ बैसागुखौ जों फालिनोबा जोङो मोसौ मोसौ बैसागो खालि जों मोसौखौ थुखैनाय जायो जेला बे मोसौ थुखैनाय सांथि जानाय गासैबो ओ जेरै फिथाइ सामथाय नङाब्लाबो जायखि जाया जों गोनांथि जानाय मुवा बेस सादफोरखौ जोङो सानसे सिगांनो बुथुमग्रोना लायो जेरै ओ थाराय। दिग्लि लिथि बिलाइ ओनिफ्राय जेरै नै मोखोना बिफां। बेफोरबायसानो जेरै फान्थाव पानिलाव ओ खानजलबेरि हालदै गोथां आरिफोरखौ जोङो सानसे सिगां बुथुमग्रोनानै लायो बेनि उनाव जे जै दिनखालि सैथ्र दाननि जोबथा दिन एबा मोसौ थुखैनाय दिन बेखालि जोङो गिबियावनो ओ मोनसे दाला बा एबा जायखि जाया जों मोनसे ओ मोजाङै खिरखा आरिफोर लानानै जों बेयाव ओ जा ओ मोसौ थुखैनायाव गोनांथि जानाय जेरै ओ पानिलाव कानजलबेरि हालदै गोथां आरिफोरखौ जोङो हानानै लाग्रोयो।
औ नोंथां।
बेनि उनाव जोङो ओ बेयाव जों ओ बेखौ जोङो बे हाना लानाय ओ फोर खौ जोङो माला सुनाय जायो आरोना बे माला सुनायाव जोङो जेरै दिग्लि लिथि आरो जायखि जाया जों फान्थाव आरिफोरखौ सोनानै ओ माला सुनाय। जाय लोगोसेनो बे मालायाव जोङो जेरै थाराय ओ आरो बिलाइथारा ओ बेनिफ्राय मोख्रा बेफोरखौ जों खाफानानै होनाय जायो। बेनि उनाव जोङो बे दाला मोनसेयाव जोङो जायखि जाया दै गोथार आरि जा हाना लानाय बेसाद बेफोरखौ ओ लानानै जोङो मोसौखौ गलिनिफ्राय जा थाराय थाराय बिफां बेजों जोङो बुज्रां बुज्रां ओ जाय जायगायाव जों मोसौ थुखैगोन जेरै जोंनि साहा थिंनि ओ दंग' बिलो नङाब्लाबो जेरै जोंनि हाखर हाला नङाब्लाबो जेरै साखाथिफोराव थानाय दैसारि फोराव जों लाना थांनानै मोसौखौ ओ मोजाङैनो गिबियावनो जों बेयाव फथा फोनग्रोनानै होयो। बे फोथाखौ माबेनिफ्राय मोनो होनोबा जेरै ओ खान्थानि जा हांगार बे हांगारखौ मोजाङै हल'नानै ओ मोनसे लाइ बिलाइयाव ओ लायो । बिनि उनाव बेयाव जोङो थाव गुबै बा जानाय थावखौ होदेरनानै बेखौ गलायनाय आरोना ओ बेग'ल ओ जा बे फथाखौ फोननो थाखाय जोंनो ओ फथा फोननो थाखाय जा माबा दोङो इन्दि इन्दि बिफां बेखौ जोङो इन्दि बिफांनि थाराखौ जों गिबियावनो ओ मोनथाम एखे एबा समान रोखोमै जोङो हानानै बेखौ जोङो मोनथामखौबो खाफा खाफाजाबो आरो ना खाफाब नाव जोङो बियो जा फथा बेयाव फोननानै जों मोसौनाव फोननानै होयो। बेनि उनाव जोङो मोसौखौ थुखैनाय जायो आरोना दैजों बेनि उनाव जोङो ओ जेरै सानो बुंखाबाय जेरै फान्थाव आरिफोरखौ जोङो मोसौाव सारनानै खुगा मेथाइ खनो जेरै ओ लाव जा फान्थाव जा जोंहानि मोसौआ बोसोरै बोसोरै बारायबाय था ओ बिमा बादि दा जा बिफा बलद बादि जा बेफोरो हम आरोना
औ नंगौ नोंथां
गथ'फोरखौ ओ मोजाङै ओ गांसो जानो हेगारनानै होनाय जायो आरो ना
औ नंगौ नोंथां।
होनायनि उनाव जोङो गिबियावनो जा मोसौनि गोदान बोराय फागा बेफोरखौ जोङो दै सिङाव एबा हाब्रु एबा जायखि जाया जायगायाव जोङो ओ एफबनानै दोननायखौ नुनो मोनो आरो ।
औ थारैनो सैथो नोंथां।
बेनि उनाव जोङो जेब्ला बेलासि सम जायो अब्ला जों मोसौफोरखौ गलि सिम होना लाना फैनानै जा बे मो सौनाव जोङो गोदान बोसोरनि हिसाबै जोङो गोदान भागा जों बे मोसौखौ खानाय जायो। ओ बेनि अ ओ बेनि अखानायै जागायो जोंना मानसिनि बैसागै एबा ओ गोदान बोसोरा जो बैसागो दाननि सेथि दान एबा गोदान बोसोरा जोंना जायो आरो ना बे सेथि बैसाग खालि जोङो ओ मानसिनि बैसागो खालि जों गिबियावनो फुङावनो दुगै लोबै एबा गोथार जानानै जोङो गिबियावनो बाथौ गुदि सेराव ओ आलारि बाथि सावनानै आरज खालामग्रोयो आरो ना जाहाथे दान बोसोरा मोजाङै मोजाङै थाङो बे गोदान बोसोराव जाहाथे जोंहाे देबो जेबो दुखु दाहा एबा जायखिजाया अलखदफोराव जाहाथे जों गोग्लैया बेफोरनि थाखाय आरो ना ओ बेनि जोङो बेफोरखौ खांनायनि उनाव जोङो ओ न'खरनि जेरै आइ आफा नङाब्ला जेरै आबै आबौ आ जायखिजाया न'खरनि गेदेरफोरखौ जोङो ओ खुलुमनायखौ नुयो आरो ना बिनि उनाव जोङो उन मोजाङै अनज्लायनानै थानाय आरिफोरखौ नुयो आरो ना बेफोरबासानो आरो ना जोंनाबो बैसागु फालिनाया
औ नंगौ नोंथां।
होमबा जोंना समाबो थबाय।
औ नंगौ नोंथां थारैनो ओ दे बिदि